खोनाबाय
औ
थाङाखैमोन हरबाबो मा खालामदों?
दास ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दङो।
मा ओंख्रिमोन?
ओंख्रिआ दालि बहल आलु लाब्रा।
ए मेलाथार
अबेनि मोजां
मा होनदों?
बेनो बे होनलाय सानफ्रामबो बेखौनो जाहो
सोलाय सोलाय होआ होमबा?
आं जायैखौसो होयोलै भिन्दिफोर दं आरो
उम ए नोंना नै बावदोंसो, दां, खोनादों, मुलिया र' एसे मा होनदों?
मा मुलि?
नोंना बे आखाइयाव माननाया, मैया बुंहरदोंमोन ओमफाय दा मारै हरगोन नोंनोलाय?
सोर मा बुंहरदों?
खोन्थाहरदोंमोन मैया बैयाव थांनायाव।
खोनादों?
ओ दा रालायगोन बेखौ,
जेबो नङालि‌,
ओमफाय माला थाङा जोंनावलाय?
हा?
जोंनाव माला थाङा?
बावाखै नै एसेल' जादों जि मिनिटसोल' जादों आइया होनफ्लांबाय आं बायोलै। बुंफ्लां थारोलै
माखौ?
दा मा होनदेरदों लान्जायाव आङो आयदै गोरोन्थि जाबायना मिनथिया दाहाय माबाफिन खोन्थायो रायलाय जायो
आं
जोंनिया
जोंना न'आव
ए नोंसिनिया मा माथाय थास' माबा माबा होनदों मोजांखौनो खोनायासै आं थास' फेनथा ना मा होनखो
जानो
दासो आं जाबोबाय न'आव जानाया मिलायाबा आंना ओंखायनो था-थालिर मैखुनसो आलु फान्थाव लाब्रा दंमोन जायासै आं मानि माननायानो माबाखाय गिनांगौ जानो इख
ओमफाय दा अबाव थांगोन
जेराव थाङा अमा बेफारि लेंहरदों नालाय इखायनो दा लेंंहरनो फैदों दां फैयो ना फैया दिनै फैनो होनदोंमोन मैयाहाय
अबे अमायालाय माबायालाय बेफारिया
गयबारि खहा जागोन बायदि मोनबाय आं बेफारिनो हरबाथाय जि मोजां दिन औ खो
रमारिनि
बेनि एसे खोलाहा ओमफाय सानजाहा थांनांगौ।
ओ
खामारफाराथिं खामारफोरा मोनि मोनैथारा आरो बै माबा बेखौ मोन थांग्रानि एसे सिगां मोनो लामा बेजों थांनांगौ। मेला जानाया खनसे
ए बे सायेतनि
बेजों ओरै थानांगौ उम लामाजों थांथारनांगौ गय बारियाबो बिथिंनो
उम मिथिखाबाय आं
उम जायखिजाया अमायाथ' एसे मोजाङानो देरदोंआनो आरामनो
दोनबाय थायो नामा रा
दोननायाथ' दोनजाला बियो गाव मोदोमखौनो थिखोनो हाला। मारैबा जाबाय सिखारनो हाया हायानो अजन जाबाय
ए आं दाख्लै हरनायालाय मादि जाखो थाय।
मोजां नुदोंथ' आराम देरगोन बियो जेबो जायाबानो। जेखानथ' फुरा आराम जेनेबा लोमजानाय माबा माबि बिदि जेबो जायामोन आराम मोजां साइस्थ' आरो उन्दुनानै थानानै बारा मोजां नंबाववा बैसो
फिनोसो फिनोसो हागोना हाया उनावहाय देरबाथाय।
नोंस नोंसो हराखै दे। बैजेन होमा बेथ' माबासो जाबाय खावसे खावसे
अ
उम खोनजोबजालाबो फिसिनोसो हरखादों नालाय नोङो
थेवब्लाबो फिसिनोसो हागोना हाया दा होनदां एसे गिदिरसिम
गावस्राासो उनफ्राव आदारा माबायदि जायो।
ह अमा अमा बे बुन्दियालाय माबा जाखायोना आदार जाग्रा जालांखायो उनावहाय
मा होनदों?
अमा बुंदाखौ होनदां
मा
उनाव आदार जाग्रा जालांखायो माथो
उम फार्स्ट माबासिमाव जेबो नङा दा द' स्निफोरसिमाव बिनि उननिफायसो हाया हाया जाहैयो दाथ' जेबो नङा। फार्स्टआव जि मोजां जायो। आंथ' दा दैज्लां नङाबा एसेबाबो लागौमोन बेयाव बायोलै खानोनो खस्थ'थार
उम दहाय बेंकआव थांनो होनाया थांदो ओमफाय
आंथ' थांफानो मोनासै जोंना गैया जायासै खामानियानो माबा माबा गैयिनि थाखाय बुंजाथ'ला मा होनो थांदोंनो मा मा रायलायखो मोजाङै सोंनो मोनाखै आं। थांदोंनो मान थांदों ओ
मा होनदों?
आं रायलायखांबाय बेखौ
ए बिजों माला रायलायखो
दहाय गावनो खोन्थाहदों
औ मोजां सोंनो मोनाखै
ओयफ्राय दा कलेजाव थांसैनो
र र मा होनदों?
खथासोआव थांफिनगोन होनदां दा
आंङो दा बिलासि बा ब्रै बा बिदियाव
गैला माथो थांफिनसिगोन माथो बेबो।
सोरो
आद दै नमबार न
मोजां खोनायासै
थांफिनसिगोन माथो होनदां देनाबो।
ओम बावलाना नैजिद' ना नों नैजिद' आव थांगोन दा ओम नैजिद'
ए ओमफ्राय आं गाबोन लिंहरनाया फैगोनना फैया दैदेना?
गाबोन अब'
बिथिं थाग्रायाव
मानो लेंहरदों
मानि गोदान बाव बे दाख्लै गाव जानायखौ
औ
नों थाग्रायाव थांथारगोन आरो बे
फैनो हायो जेबो नंङा गाबोनो फुंङाव थब फैबानो सफैखायो मा गोजान जानांगौ
नों आबैनिफ्राय ओंखारनानै नोंनि सिमाव होनदां
जाया
गाव थांनो होनदों
फैनो होनदोंमोन
गाबोनलाय माखौ हाखु दाखु थांनो होनखो बेलाय माबा मोनसे दंबावोमोन दा अबाव मोनगोन मोनसे बिलाइ मोनसे बि फांनि बिलाइ बेखौ एवनानै नालेंखर थावखौ फुदुंनानै बेयाव होस'ननानै लगायनानै बथलाव सोनानै हरनांगौ उनाव मान दोननानै नों फुननांगौ।
बोरै
मोनसे बिफांनि बिलाइलै खोनादों?
उम
नोरसिं बायदि
औ
एखे जाहैयो ओंखायनो दा बुंजालाबाव एखेआनो होनजोबो गोखा गोसोखांदोल' नोङो खोनादों बेयाव बारा बुंजाला। बेखौ एवनांगौ सारायाव गोरानैनो ओमफ्राय एवनानै थाव नालेंखरखौ फुदुंनानै बेखौ आवथिबाय माने सामब्राम गुफुरखौ जेरै थाव गोथांआव होयो बेबायदि बेखौ फुननानै लाबानो माबायदि जायो नायनोथिनबाय आरो गाबोन थांबा अबाव गैयानो खोमा न'आव
नागिरबाथ' मोनो‌
नागिरग्राखाय माबा मोन से होनगासेयावनो अबावबा नागिरहैगोन सोरबा।
बात हो बेफोरखौ जायखिजाया गामोननो नायफैनांगौ लाना फैबानो जाबाय गाबोननि फैनांगौखौ लानानानै फैबानो जाबाय होनदां
गाबोन फुङावनो थाङोबालाय दा बानायाबा माला गाबोन हास्लाबगोन खोनादों? उम दा सोंनांसिगोन दंना गैया। ओइथिं बारियाव गैयामोनथे
मिनथियालै आं
खनसे दं होननाय बायदि खोनादोंमोन आं सोंबासो मिनथिसिगोन
उम
उम नोंथ' ओरैनो फैब्रबनाय मानायबोथ' फैनो मोनालै?
मोनालै
सानसे साननै फैब्रबनाय ओम
थेवब्लाबो जुलाइयाव मा जायो र नायनां।
हो?
जुलायाव मा जायो मा नायनो र'
ओमफफ्राय नों जुदि बेंकआव नों लानो नागिरदों आइया नों बेंक लानो नागिरदोंबाथ' फैनांगोन ना नों गैयाबाथ' जाया। मारै जागोन?
माखासेयालाय माखासेखौ मोननांगोन ना आङो
हो?
बेयावथ' दसेनो जागोन ओमफ्राय नों माखासेयाव मोननांगो ना।
बेखायनोथ' एफा एसेल' माथो दहाय इसेल' खोनाजोरैदों आं। बोरै जागोन बेल'ज जोंलाय।
होम नायनि र'
बेनो माबा जाबाय नामा बेनिफ्राय बांसिन जामारनाय नंला आरो।
दा बांसिन जानाङा जानायनंला दां जानाय नंलादां
एसे ल' आरो
हा
एसेल
औ अ रायलाय‌ बोखाबायबालाय मोजाङै बिसिमल होयोब्ला आरो माथे बेखौनो मोनगोन।
दुखु जादों मा होनदों
अ।
ओइ आं दाननो सै टाइम जाबाय। एसे सिगां दाननां दानबा साबसिन जायो होनना बुंदों। खोनाबाय दानबाय र‌